औ खोनादोंना नोंथां औ दायो नोंथाङा फ्रि दं नामा
दंङ दंङो
औ बिदिब्ला जोंङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
उम सावरायजायो
औ जोंनि टपिकआ जाबाय औ बैसागो
अ बैसागु
औ नंगौ नोंथां बैसागो होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो जे बर' बर' हारिनि बैसागु फोरबोआनो बयनिख्रुइ माने गेदेरसिन फोरबो
उम
औ बे बैसागोखौ नोंथांमोननिसिम आथिखाल माने माबायदि खुंनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन हागोन हागोन ओ फोरबो होनोब्ला गोबां बोसोराव गोबां फोरबो थायो बिनि मादाव जाबाय बैसागु बैसागुआ फोरबोआ जाबाय बयनिबोरा गाजा गोमजा रंजानाय बे मोनसे दिन आरो बे मोनसे गोथारबो बोथोर बोथोर होननानै जों सानना लानो हागौ बिनि गेजेराव जोंङो दिनै बर' माहारिया ओ बैसागु बोथोर बिसोरखौ बोसोरनि गोदान बोसोर हिसाबै गोदान बोसोर हिसाबै बे बैसागुखौ गनायना लायो आरो बे गोदान बोसोरावनो गिबि गिबियावनो आं बैसागोनि बागै एसे बुंनो सानदों बैसागो होनोब्ला जों सत मासनि जोबथि सत मासनि जोब खालि बैसागोनि थाखाय थाग थियारि जागोन। बेनिफ्राय बैसागो से थारिखाव जों बर' माहारिया ओ बे सानखौ मोसौ थुखैनानै मोसौनि बैसागो हिसाबै मानिनाय जायो मोसौखौ फुजा खालामो। मोसौखौ गोदान दुरुं लगायनानै गलियाव खायो। मोना -मोना आरो मै बे मोसौफोरखौ फुङाव थुखैनानै सिन्दुर ओ बायदिसिना ओ गोसोम रं लगायनानै ओ मोसौखो थुखैनाय जायो। थुखैनाय जानानै मोसौखौ फुजा होयो फुजा होनानै मोसौ हगारनाय जायो। हगारनानै मोना -मोना गलियाव खानोब्ला मोसौनो गोदान दु-दुरुं बा दोनदाल होनानै खानाय जायो। बेनिफ्राय अखानायै सानाव अखानायै सानाव अखानायै सानसेनि उनाव ओ मोसौ थुखैखांना अखानायै सानसेनि उनाव बर'फोरा प्रतेक न'खरावनो
नंगौ नोंथां।
ओ सिबिग्रा मोदाय एबा जायखौ जोङो दिनै धोरोम होननाबो बुंजायो। बे धोरोमखौ आं बेवहाय फोसावथ'वा बे धोरोमखौ लानानै फुजा खालामो न'खरनि थाखाय आरो रायजो रायजोनि थाखाय आरो गामिनि थाखाय आरो ओ ओ हादोरनि थाखाय बयबो सुख -सान्थि थाथों होननानै ओ आफा अबंलावरिनाव नुवाथारिनाव ओ आर'ज गाबनानै फुजा खालाम होनाय जायो आरो गोथै -गोथौ सिबोल बावनानै गोथैफोरनोबो जाहाथे बोसोरसेनि थाखाय गासैखौ मोजाङै मोजां लाखिथों होननानै बोर सारस्रिनो थाखाय बिथांमोनखौबो मख'नानै फुजा होनाय जायो। बिनि सानसे उनाव बयबो जयै लोगो नांनानै न'खर -न'खर हाबै- हाबै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा ओ‌ गोदान‌ रे-गोदान गाननाय -जोमनाय गाननानै बयबो जयै सेंग्रा- सिख्ला, बोराय -बुरै गथाय ज' जालाय ज' दोलो -दोलो जानानै न'खर- न'खर थांनानै बैसागु मागियो आरो बैसागु मागिनाय लोगो -लोगो बिथांमोना बिथांमोनखौ ओ मोजाङै ओ बरायनानै गावसोरनि सिथ्लायाव लांनानै फज'नानै जानाय- लोंनाय माबा मोनसे
औ नंगौ नोंथां।
बे जानाय -लोंनायाव जोंनि बर' माहारियाव जौआनो गिबि गिबियाव थाथारो। खारन जौ -जौ न'खराव लोङाबा बर'नि मोनसे हारिमुवा थानाय नङा होननानै जों जौखौबो बाहायनाय जायो लोगोसे जयैनो बेखौ बियो सोरखौबा ओ एदावनाय सोरखौबा जंखायनाय सोरखौबा मिनिनाय सोरखौबा ओ रंजाहोनो थाखाय बायदिसिना ओ बाथ्रा लानानै बेबायदिनो बानायनानै मेथाइ रायजोफोरा खनो खननानै बैसागु हिसाबै बयबो जयै मोसायो बे मोसानाय हाव मोसानायाव ओ लाजिनाय आरो ओ नियम खान्थिनि गेजेरजों लाजिनाय आरो ओ‌ लाजिलायनाय आरो सोमोन्दोनि माबाफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो बयबो जयैनो रंजायो बैसागु मोसायो रंजा बाजा जाय आरो बेबायदिनो बैसागु न'खराव मोसाखांनानै न'खरनिया रायजो फोरनो मोनसे बावथाय होयो गय फाथै होनानै ओ रां रुफा होनानै माइरं होननानै खुलुमो आरो बे रायजोफोरनिफ्रायनो बिथांमोना न'खरा जाहाथे सुख सान्तियै बे बोसोरसेखौ ओ मोजाङै मोजां सोलिलांनो हाथों होननानै बोर लायो आरो बोर लानानै बेबायदिनो न' खरनिफ्राय बिदाय लायो बिदाय लानाय समाव
बयबो जयैनो बिथांखौ साबायखर होनानै लोगोसे ओ बोर सारस्रिनानै जाहाथे बे बोसोराव गोदान बोसोर हिसाबै जों बैसागुखौ मानियो बेनिखायनो बे बोसोरखौ गासै बोसोरावनो न'खरनि गासैबो जयै जायै लोङै थानो हाथों गेदेरा उन्दैखौ सनमान खालामो आ उन्दैया गेदेरखौ सनमान खालामो बेबायदिनो सनमान खालामलायनानै अ मोजाङै मोजां थांना थाथों होननानै आफा आबंलावरिनि सिमबो ओ आर'ज गाबनानै बोर सास्रिनानै न'खरखौ जों एब बेबायदि सुख सान्थि जाथों होननानै बोर सारस्रिनाय नुनो मोनो नोंथांमोन खै बैसागोनि आरोबाव जुदि माबाफोर
औ नांगोन
ए गुबै माबा जुदि नियम खान्थि दङ'ब्ला आंनिस से फोरमायनो हागोन नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां औ औ जोंनिथिंबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो एखे गोरोबो माने ओ बे बिदिनो सेम खालामो ओ नाथाय जोंनिथिंजाय माने ओ न'खर-न'खर थांनानै जे मोसायो बे था ओ बे मो सानानै जि रांफोरखौ माने रांफोरखौ जि होयो ओमफाय बे रांफोरखौ ओ लानानै ओ लावखार ओंखाम बायदि बयबो लोगो नांनानै बे ओ उलावखार ओंखाम बाय दि जायो ओमफ्राय आरो बिदि जायाबा औ संख्रै बा ओ
मे बायनानै ओ राननानै लायो आरो जोंनि ओ
उम नोंथां उम
औ गौ नोंथां
आरो बैसागोनि आरो माबा ओ गुबै ओ महर बेरखांदों नामा नोंथांमोननि गामियाव?
औ बिदि महर माने औ नंगौ नोंथां महर मानेथ' बिदि गैयामोन नाथाय आथिखालनि ओन्दै-ओन्दै गथ'फोरा माने बि एया बिसोरो माने बक्स लानानै न' - न' मोसा-मोसायो बिसोरो खाम दामनो रोंला ओंखायनो बिसोरो माने बक्स लानानै न' न' मोसायो।
उम
जायो अ बेबायदि जादों नोंथां ओ लोगोसे आं नोंथांखौ बुंनो सानो अ जों बर' माहा- नि बर' हारिनि बर' हारिमु लाखिनो थाखाय जों जेरै दामजु मुवा बाहायो बैसागुआव जेरै खाम थाबाय सिफुं थाबाय सिफुंनिबो बिखेख ओ गुन दं जोंहा बैसागु बोथोराव दामनाय सि फुङा जोंनि बर'नि सिफुङा गुदुङा मोनबा थायो आरो बेबायदि सिफुंखौ लानानै दामो मोजां गोदोनि ओ बर'नि जारिमिन बोखांनो हानाय बायदियै मेथाइ खननो बयजोंबो रंजा बाजा खालामनो थाखाय ओ मिनि खुसियै मेथाइ खन
औ
ज'-ज' ज'-ज' बोराय बेन्था ओ बैसागुखौ लानानै ज' - ज' जालायो सेंग्रा- सिख्लाया गुबुनै मोसा गोन बोराय- बुरैया गुबुनै मोसागोन उन्दै-उन्दै गथ'फोराबो गुबुनै मोसायो बेबायदि मोसा नुदों ओ नुनायखाय आं नों थांखौ बुंनो सानो बैसागु बोथोरा जोंनि थाखाय मानसि माहारिनि बा आसाम ओ रायजोनि ओ-ओ बयनि बो गिबिसिन बोथोर आरो बे बोथोराव बयहाबो रंजा - खुसि जाना नानै जों बेखौ फोरबोखौ फालियो लोगोसे जों दा आथिखालाव नुनो मोनदों बैसागु बोथोर जोबब्ला बैसागु फोरबो फाथिनाय इस्टेज सायाव फिल्डआव ज' रायजोखौ लिंनानै बैसागु फोरबो फाथिनाय नुयो आरो बेवहाय ओ मोजां खनगिरि लाबोनानै बिथांमोना ओ मोजां-मोजां मेथाइ खननो थाखाय ओ बेवहायबो ओ सुबिदा बा ओ सुबिदा होनाय जायो आरो बिथांमोन खौ लाबोनानै मोजां बैसागु मेथाइ खननो आरो गोदान मेथाइबो खननो बेबायदिनो
रायजोफोरा गोदान बोसोरखौ फालियो होननानै आं सानो लोगोसे मा ओ बेबायदिनो दिनै जोंनि बैसागु फालिनाय बैसागु बोथोर फालिनाय आरो रंजा बाजा खालामनायाबो दिनै एसे एसे जौगाखांनाय जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला गोदो - गोदाय जों ओ-आबै आबौनि दिनफोराव बेबायदि बैसागु फोरबो फालिनाय इस्टेज सायाव फालिनाय जों नुनो मोनाखैमोन नाथाय दानि आथिखालाव गोबाङानो बेयो मोनसे ओ माने हाबाफारि जाना फैदों ओ समाजनि हाबाफारि जाना फैदों बेखाय बिथांमोनाबो बैसागो फोरबोखौ जयैनो। न'न' थांखांनाय मोसाखांनायनि उनावबो गामि गामि मोसाखां थांनाय उनावबो आरो जोंनिथिं ओरैबो दंमोन गोदो ओ बैसागुखौ ओ बैसागो दोलोफोरा मोनसे गामिनिफ्राय गुबुन मोनसे गामियावबो थांनानै मोसालायनाय जों नुदोंमोन। बियो दिनैनि समाव एसे खम जाबाय आरो गैला। होनबाबो जायो गामिनि मानसिफ्रा गामियावनो मोसानानै बैसागो फोरबोखौ ओ फालिनाय जों नुदों बेनिखाय ओ बैसागोआबो दिनै इसे सेबबोनो हमदों नाथाय रंजानाय बाजानायफोरा दाबोहालागै खशकम जायाखै आरो आं सानो बेबायदि रंजाबाय थाब्लासो जोंनि बैसागो फोरबो फालिनाय ओ जिबायदि ओ फालिथाइ दंमोन बेबो हदाय ओ सोलिबाय थागोन होननानै आं आसा
औ नंगौ नोंथां औ हेल' नों थां ओ जोंनि टाइमाबो जाबायमोन।
ओ।
दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। बिदिब्ला औ नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय। औ दोन्थ'नोसै।